हेलौ
औ बुंंलाय नोंथां। औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि नामा दा?
औ फ्रि।
औ फ्रि बा माने मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो सानदोंमोन
औ दे हागोन दे नोंथां।
अ ओ टपिकआ जाहैबाय ओ ग्लबेल वार्मिं नि सायाव माने। औ बिनि ओ जाहोनफोर बा ओम मा होनगोन बेखौ? माने मा मा जाहोनाव बिदि जायो, बा बिनि राहाफोर औ। औ बेनि सायाव सावरायगोन ना औ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा जेनेबा ग्लबेल वारमिंनि सोमोन्दै?
औ हागोन नोंथां औ आंनि साननाय मोनदांथियाव बा जिखिनि गियान बेखिनिखौ आङो बुंनोसै आरो नोंथांनि सिगाङाव। औ माने आबहावा गेब्लेनाय बा गुबुंले जानाया जेनेबा जोंनि गिबियावनो बुंनांगोन जोङो दंफां लाइफांफोर दाननायफोरनि थाखाय जेनेबा जायो आरो। दा जेनेबा जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव बा हाजो इदि खाथि खालाफोराव बे सुबुंफ्रा दंफां लाइफां दाननाय मानाय हाग्रा बंग्रा सेफायनाय बेफोरनिफ्राय माने आबहावा गेबेनाया जायो आरो। जाय जायगायाव माने दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदि सोमखोर समायना मिथिंगायारिजों बुंफबना थानाय बे जाव जायगायावहाय माने आफहावा गेब्रेनाया सोमजिया आरो। आरो गोदोनि समावथ' एसेबां बिदिद्राय नङामोन जेनेबा जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा सिफायनानै थाफैयोमोन बिफां-लाइफां गायनानै थायोमोन बे समाव बेबायदि एसेबां द्राय आबहावाया गेब्रेंद्रायाखैमोन। नाथाय दानि बे समाव सुबुं माहारि बा सुबुं फोलेराबो बांबोबाय। थानो जायगा गैला बेनि थाखाय हादान हादान थांनानै हाग्रा सिफायनाय दंफां लाइफां सिफायनाय जों माने जोंनि मिथिंगायारि नुथायबाय बेफोर समायनायाबो गोमालांनो हमबाय आरो बे आफहावा गेब्रेंनायफ्राबो हमनो जानो हमबाय आरो।
अह अह।
बेराफारसेथिं बे गेदेर गेदेर दारिमिन इन्डास्ट्रिफोर गाय सननाय बे फोरनिफ्रायबो जोंहा बै गेब्रेंनाया सोमजिदों आरो। दा बेवहाय माने बेबायदिनो खैला खनि बायदि थाव आरि सावनानै उखुन्दै जा ओंखारो बे फोरो माने जोंनि बे आबहावाखौ गेब्रेंहोनायाव खोब खहा खालामदों आरो। बेजों लोगोसेनो आरो बे जोंनि गारि मथर मोजाजों सालायनाय दाथ आरो ओ सुबुं माहारि सुबुं फोलेरानो बांबाय नालाय दा आरो गारि मथरफ्राबो बांनो हमबाय दा बेनो आरो बे पेट्रल डिजेलनि बे जा गारि सालायनानै खामनाय बा उखुन्दै बेनि जाहोनावबो जोंहा आबहावाया गेब्लेंनो हमबाय आरो ।
उम ।
आरो नोगोर सोहोरफोरावबोथ आरो जोंनि बे गामिनिसा फ्राय बांसिनसिन आबहावाया गाज्रि ओ बेवहाय आरो दाखोर जाबोरबाबो मोनसे जायगायावनो गारना दोननाय दै गाज्रि थानाय बेफोरनि थाखाय माने आबहावाफ्रा एसे गाज्रिसिन जाहोनायखौ नुहुरो आरो ।
औ नंगौ नंगौ ।
दा नोंथाङाबो एसे बुंथिदोलाय ।
औ । अ जोंनि ओ आफावआ गुबुंले जानायनि मेन जाहोन होननानै बुंबाथ जों बिफां लाइफां दाननाया बांद्राय जानायनि जाहोनानो ।
औ थारैनो ।
औ सुबुं माहारिया जेनेबा बां द्राय माने पपुलेसना बांद्राय जाबाय । थानो जायगा गैया जा जाहै जाहैबाय ओ ओमफ्राय बे हाग्रा बंग्रा बा मा होनगोन इखौ बारि बागान माने माबा सोरखार फरेट पानिनि दान फैनानै मानसिफ्रा थानो लादोंसै आरो जायगा गैला नालाय । माने जेराव मोनो बेयावनो न' लुदबाय ओ हा बायबाय न' लु बाय थानोलाबाय ओमफ्राय आरो ओ बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर इनदास्ट्रिफोर लुबाय बाय ओम-ओमफ्राय उम बे इन्डासट्रिफोरनिफ्रायबो ओंखारनाय गाज्रि गेस फोराबो माने आबहावाखौ गुबुंले खालामदों आरो। औ ओमफ्राय आरो बिदिनो दाथ' आरो बिराद गारि मथरबो ओंखार बाय। आं लामा सामायाव गारि मथराथ' जोबनोनो थांला माने। ट्राफिकआनो बुं औ बेफोरनि जाहोनावबो माने बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय धुङाफोराबो बिराद आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो।
थारैनो।
औ, ओ ओमफ्राय आरो बिदिनो दो जोंनियाथ' आरो दा बुङोब्ला ओ जोंनि इण्डियाखोनो मह दा माने ओरैबायदि ओरैबायदि लेथ्रा माने ओ प्लासटिक फोरखो जेरावनो मेरावनो गारनानै दोनो आरो बिफां लाइफांखो ओरैबायदि दानो माने गायनायखोथ' बाद हो गाय खायानो।
औ
नाया माने ओरैबायदि दानबाय थायो ओ आ बे बे हाजोनि हा माबाफोर ओ मा होनो बेखो बिफांखोबो माने ओरैबायदि दानो दाननानै दा हा-हाजोनि दंफांफोरानो माने खम जाबासै आरो। औ। गायनायखौथ' नुनो मोना। फोरनो आरो जाहोना बांद्राय गुबुंले जानायनि
औ जोंनि बे ओ आबहावा गेबेनाया बेफोरबायदिनि थाखायनो जायो ओमफ्राय दा ब दाननायजों लोगोसे। जेनेबा जोंनि सुबुं माहारिया माने दंफां लाइफां गायनायाव गोसो होआ बे जेब्लाय दंफाङा हारसिंनो रज'नानै बा मा देरो अब्ला बेखौ दाननानै फैसा नां फैसा खरसाफोरनि थाखाय फाननायखौल' बांसिन नोजोर होयो।
औ औ।
फिसानिफ्राय गायनानै फेदेर । सखौ रावबोबो सानो। जेब्ला गेदेर जायो अब्ला बिफांखौ दान नानै फननाय । बेफोरबायदियावसो मुखुब। एानायखौ
औ औ नंगौ औ।
खौ मोजाङै ला्ला फुलि
औ।
गाय फसिना थायो। फोथांनो ह फोथांनो हायैनि जाहोनानो जाय बियो नाथाय म बिफांखौ गायब्लाबो फोननानै लाखिनो हाया आरो नोंथां हेलौ हेलौ। हेलौ।